हेल' नोंथां? औ खोनादों।
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिबा दिनैनि आं कल हरनायानो जाहैबाय नोंथांजों जों बर'नि ओ जों बर'फ्रा माब्रै जों गावनि जि जोमखौ दायो इसान दायो आरो ना जाय खौ जों इसान दानाय बुङो ओ बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै आं नोंथांनो फन हरदों दा औ। बिदिब्ला जों इसान दानायावहा जों मा मा ओ बिनि आगान बाय आगान माने आगान माने मा मा जों ओ माब्रै जों इसानखौ दायो मा खालामग्रोयो सिगाङाव जों खुन्दुंखौ मा खालामग्रोयो बेफोरखौ ओ स्टेप बाय स्टेप आरो ना। औ नोंथाङा आं सानोखि नोंथाङा इसान दानो रोङो। औ, नोंथाङा माबोरै दादोंमोन औ बेफोरनि सोमोन्दै मोजाङै माने थख' थख'यै बुंलांदो बिदिबा बुजायलांदो आंखौ औ।
ओ आंथ' औ नोंथां औ जागोन। माने एसेबां माने बे बेफोरबायदि सि माने दाफेराखै आरो नोंथां। अब्लाबो माने आङो जा बुजिदों एबा ओ जा नुनो मोनदों एब्ला माने एसे एनै जा दानो मोन्दों माने बेनि बागैनो नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनो
नंगौ नोंथां।
सि दानो होननानै बुङोब्लाथ' ओ आंना जोबोरानो सिदायो नङा होमब्ला नोंथां? ओ थिग बेबायदिनो जोंना सि दानायजों लोगोसे ओ फालांगि खालामनानैबो माने गोबां रां खामाय बेखिनिखौ जों नुबोनो मोनबोदों। ओह बेबायदिनो जोंना सिखौ माबोरै दायो होननानै बुङोब्ला जोंना गिबियावनो खुन्दुंखौहाय थुननानै लाग्रोनांगौ जायो। ओ जेरै ओ थुननानै लाखांनायनि उनावसो जोङो बेखौ ओ सोंनो हायो।
औ माबा माब्रै माबोरै थुनो ओ माबाखौ खुन्दुंखौ बेफोरखौ फोरमाय ओ खुन्दुंखौ बहानिफ्राय मोननाय जायो नोंथां?
औ खुन खुन्दुंखौथ' जोंना ओ आङो माबोरै ओ बानायदों माने बेफोरखौ माने बांद्राय मोनथिजोबा आरो नोंथां ओ आङो माने ओ ओइ बे जोंना ओ लाथा एबा बिनि बिगुरजों बानायनाय इन्दि जायखौ बुङो जों इन्दिनि सि खुन्दुं होनाबो बुंनो हायो। ओ बेफोरखौसो माने आङो ओ जेरै बिजाबाव फरायनानै मोनबोनायखौ माने एसे एनै मोनथिगौ आरो नोंथां। ओ ओरैथ' आं माने ओ खुन्दुंखौ ओ जेरै जोंना पलेस्टार बिदिनो माथानि गोबां दङ' माने बेखौ मानिफ्राय दहनो माने आं बेखौ ओ मोनथिया आरो नोंथां। बेदिनो औ जोंना माने
औ माथानि खुन्दुं खौ माब्रै बानायो होनोबाथ' बेखौ मा माइरं ओंखामजों स
औ नंगौ औ, जोंना बेजोंनो ओ बे माथानि खुन्दुंखौहाय बिदिनो जोंना ओ जायखौ बुङो जों माइ ओंखाम माइदि होननानै बुङो ओ बेजोंहाय जोङो बे दसे सम सोमना दोननांगौ। ओ सोमना दोननायनि उनाव बे जेब्ला रुइगोन ओ बे खुन्दुं बिदिनो ओंखहाय बेयाव ओ सि सिथाबगोन ना अब्ला जोङो बेखौ माने ओ बो खांनानै गोबां बेखौ ओ सेख्न' सेख्न' माने आखाइजों ओ माने हुनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो गोबां ओ माथानि सि दानायाव जोंना एसे खस्थ'बो जायो। मानो होनब्ला जोंना बिदि खौ ओ जायो औ बेनि उनावहायसो जोंना बेखौ दास्रि दास्रि माने आरो सान्दुंङावहाय लामनानै होनाय जानो। ओ बे लामनानै बेयो जेब्ला रानो अब्ला बेखौ जोङो
नंगौ नोंथां।
सामसे आस्रि आरो एबा जोङो बेखौ ओ साखा माने ओ थुननानै लाखानो हायो थुनोब्लाबो जोंना माने बियो ओ सान्दुंआव दोनब्ला ओ जेरै जोंना ओंखाम मायदि होनाय नालाय बेयो ओ ओंखायनो जोंना एसे गोरा जायो आ रो नोंथां। ओ गोरा जानायजोंनो औ जोंना जेब्ला जोङो बेखौ ओ सागोन थुनगोन बे थुननाय ओ थुननाय स समावहाय जोंना गोरा जानानै माने जनोबो नागिरो आरो गोबां ओ खस्थ' जायो जों हा माथानि सि दानाय होननानै बुङोब्ला। ओ बिदिनो जोंना ओ जोंना बेै बे पलेस्टार जायखौ जोङो बुङो पलेस्टार बे खुन्दुंफोरखौ खौथ'जों बेफोरबायदि ओंखाम बायदि होलायनो नाङा ओ जोंना ओरैनो ओ ओरैनो दानो हायो हायो जेरै जोङो बेखौ ओ थुनखां थुनखांनानै बिदिनो ओ गोबां जिनि माने गोबां आगजुफोर दङ जोंना हिसान दानायावहाय ओ गोबां मुंनि जेरै जोंना फिसा फेनला गोबां दङ आरो नोंथां माने ओ औ मुंखौबो ओ माने ओ मखजोबनो माने हानाय नङा आं मानो होनब्ला एसे एसेबां माने सि दानायाव आखा फाखा नङा नालाय नोंथां
नंगौ नोंथां
आङो जा हायो हासाननि बागै एसे फोरमायनानै होनोसै नोंथांनि सिगाङावहाय बिदिनो जोंना ओ जटरजोंहाय जोंना हिसान ओ‌ खुन्दुंखौहाय थुननानै लाग्रोनाय जायो जायो
जोन्थोर
ओ जोनथोरजोंहाय बे जोनथोरजों जोङो ओ थुनना लाखांनायनि उनावहाय जोंना सोंनो जेरै जोङो सोंनो थाखाय बिदिनो ओ गोबां बेयावबो गोबां आगजु नांगौ जायो जायखौ बुङो जों ङो‌ ओ‌‌ बिदिनो‌ आंथ‌‌' आगजुनि‌ नामखौबो मिथिजोबा‌ ओ‌ बिदिनो अब्लाबो माने औ मुस्रा मुस अ फोरखौबो माने बाहायनाय जायो आरो बिदिनो गान्दै जायखौ बुङो जोङो‌ ओ खुन्दुंखौ थुन थुनग्रा बेफोरखौ बिदिनो आरो जोंना गोबां रोखोमनि माने दं आरो नोंथां ओ मोनथिजो ओ मोनथि मोनथिजोबा अब्लाबो माने हिसाननि सोमोन्दै जा मिथियो बेखौनो ओ बुंबाय आरो नोंथां नोंथाङाबोथ' ओ मोनथियो जानो हागौ ओ नोंथाङा जा मिनथियो बेखौ एसे फोरमायना होदो आंनि सिगाङावहाय
औ आं एसे मोनथियो माब्रै जिखौ जों खुन्दुं लुनायनि फाय लानानै जों माबोरै जि बानायो आरो सानावहा बेफोरखौ आं नोंथांनिसायाव फोरमायनोसै मानोना आं जोंहा आइआ जि दायोमोन नालाय आं नायबाय थायोमोन आरोना बेखौ मावनायखौ आं नुदों बेखायनो बे बुस्थु बा आगजुफोरखौ आं सोंबाय थायोमोन आरो बे मा बुङो मा बुङो इखो होनना इयावहा नोंथां थायोमोन हाया आं मोनफा मोननै नामखौ बावदों आरो मुंफोरखौ नाथाय आंङो जि नुबोदों आ बेखौ आं खोन्थानोसै सिगाङावनो जों मा खालामो नोंथाङा फोरमायनाय बादि माथानि जेब्ला आं माथा खुन्दुंनि ओ बेखौ जि दानो नागिरदों हमनाला आं गामसा दानायखौनो बुंबाय आङो माथानि गामसा होनदोबाथ जोबोद मोजां जायो गुरै जायो जों मोदोम हुगारनोबो जोबोद मोजां गाननोबो मोजां माने ओ गरम जाया आरोना बेखौ गानबा औ दा माथा खुन्दुंखौ नोंथाङा बुंखाबायना ओंखामजों सेबना लायो होननाया दा बेनाव ओंखाम बेखौ ओंखाम खांनि उनावहा बेखौ बुस्रानानै साफा खामनानै बेखौ जोङो बोथोरजों माखुहा सायो आरो खुन्दुंखौ माने माखुवहा साना लायो आरो ना अबावहा माखु नङा नोंथां मुस्रा होनना बुङो बेखौ बे फिसा फिसा औ जोन्थो थोराव सायो आरो बेखौ बेखौ मबाव दोनना लायो खुन्दुंखो बे ओरै औ बे नामखौ बावदों आं ओमफ्राय बिनावहा बेखौ सानायावहा मुस्रायाव सानायावहा बे जबाय थायो थाब थाब जबाय थायो मानोना गुरै जायो नालाय खुन्दुआ औ बेखायनो आरो जराइखौ आरो जरायफिननांगौ जाबाय थायो आरोना खुन्दुंखौ ओमफ्राय बि उनावहा जेब्ला माखखौ मुस्रायावहा साजोबना लाबाय अब्लानि आरो जों ज थर बेजों ओ जों खुन्दुंफोरखौ सोङो आरोना हिसानखौ सोंनाय होनना बुङो बेखौ मिथिबाय औ औ हिसान सोंनाय होनना बुङो अब्लानिया जोङो ओ बे गान्दैयावहा मेरायना लायो ओमफ्राय जोङो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो आरो ओरै थांलाय खनसे ओरै थांलाय खनसे बिदि खालामबाय थायो औ ओमफ्राय बिनि उनावहा बेखौ मोजाङै ओ माबा खालामना लायो उनाव ओ मा होनो मोजाङै थख' थख' खालामो आरो माने जनायफोरखौ जरायो ओमफ्राय बिनि उनावसो मोजाङै बेजों जों ओ आगरफोरखौथ' एरा बिव खाथिफोर थायो गोबां रोखोम रोखोमनि औवानि खाथि औ बे खाथिफोरखौ होनानै औ जों उनावहासो इसानसालियावहा जों बेखौ लागायो आरो उनाव मोजांहै लागायनान उनाव खुन्दुं होना बे माखुजों ओरै थांलाय ओरै थांलाय आखाइजों हरोना इसानखौ इसान सालियाव थानसालियावहा बे हिसानखौ ओरै हरलाय ओरै हरलाय बिदि खालामनायावहा ओ बे थांलाय फैलाय खामनायावनो इस खुन्दुङा ओरै खनसेथि थांबाय ओरै खनसे थांबाय नालाय बे माखुजों औ बेयावहा ओ बियो माने खुन्दुङा इसाना जालांबाय था ओफ्राय ओरै नासिनबाय थायो सानजों माने बेयो गामसा जालाङो आरो ना बेयावनो बायदिसिना गाबनि आगरफोर होयो बा कालार गाब होयो खुन्दुं आलादा आलादा खुन्दुं होना होयो आरो मालाबा मालाबाथ' बे ओ माखुवा बारग'लायो नङा होमबा बारग'नानै औ बेबायदि आरो ना माने जना खारलायबाय ना बारग'नाय लोगो लोगो खुन्दुङा जबाय नालाय आरो बेखौ जरायफिननानै आरो बेबायदिनो दानाय जायो। बिदिनो साननै सानथामावनो गांसे गामसाफोर बिदि दिहुननो हायो आरो ना आरो जोंनि हारिनि बांसिन जों सेंग्राफोरा बा हौवा मानसिफोरा जों बांसिन गामसा गानो गोथां गाबनि गामसाखौनो गानो आरो गामसा होनबा मा माथानि गामसाखौनो बांसिन गानो आरो माथा खुन्दुंनिखौनो दा बेबायदिसान दानायखौ आं नुदों आरो बेबायद बिदिनो ओ आर'नाइफोरखौबो दादों आरो बेबायदिनो खालामनानै दायो। आरो बेनि उनावहाय इन्दि जि जायखौ जोंङो लाथा एम्फौनि फिथोबनिफ्राय जों खुन्दुं लुनानै जों बेखौ बानायो खुन्दुंखौ दा बेखौ बानायनानै ओ जुदि जों जोमग्राफोर बानायो बा गस्लाफोर बानायो बिनि ओमफ्राय बेबायदि आरोना कटफोर सिगाङावथ' जों जोमग्रा बायदि जि गुवारहै दायो आर ना इन्दि जिखौ इन्दि खन्दुं जों ओमफ्राय बिनि उनावसो बेखौ आगर फोर होनाय जायो आरो उनाव बेखौ हास'खांनायनि उनाव ओ मोजाङै ओ बेखौ कट गस्लाफोर माबा माबि बानायनाय जायो आरो आ आथिखालावहा ओमफ्राय बेबायदिनो बानायनानै जों फालांगि खालामनो हायोबा फानना हरो बेबायदि आरो दा बेबायदिनो उइभिंफोर इसान दाग्रा उइभिं गोबां खुलिनायखौ नुनो मोनदों जों आथिखालावहा औ बेवहा गोबां औ गोबां रोखोमनि ओ मानसिफ्राथ' बांसिन आथिखालावहा बायनानैसो गाननायखौ जों नुनो मोनो आथिखालाव
औ नंगौ
हिसान दानायखौ जोबोद खमखौसो नुनो मोनबाय आथिखालावहा दा बेबायदि बिनो जों बेखौ गावनि लाइमोन जिउआव बा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेखौ गावनि जिउ राहा खालामनो सानदोंब्ला। जों बे इसान जानायफोरखौ जों सोलोंफिननांगोन आरो बेबाय दिनो अइबिंफोर खुलिनानै जों बेफार फालांगिफोर। जियाव खालामनो हायो आरो ना आरो इन्दि जिनि फालांगि। खालामबाथ' जोबोद मोजां जोबोद मुलाम्फा थायो मानोना बेनि खुन्दुङा जोबोद मोजां आरो। दामिबो औ बिदिबा समा जाबाय नोंथां जोंहा। औ नंगौ नोंथांजो सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय। जों दिनै बेनि सायाव सावरायबाय औ गोजोननाय थाबाय दे बिदिबा दोन्थ'बाय। नोंथां गोजोन्थों।